खोनाबायना नोंथाङा मोजाङैनो
औ
अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आयदायानो जेनेबा बिदि नांज्लाय खमज्लाय जानाय आरो नांज्लाय खमलाय जानाय नोंथाङा गामिफ्राव नुयोबो जानो हागौ मोनथिखायो आरो नांज्लाय खमलायनि सोमोन्दै ओ संसाराव सानैवथ' बिदिया जाखायो अब्ला नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनोसै आङो ओ जेनेबा मानो जेनेबा बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय जायो ओ मानसिफोरनि गेजेराव बा सोरबा सानैनि गेजेराव नोंथाङा मा सानो ओ मोननैसो जाहोन होनो हागोन आरो नोंथाङा
अ नांज्लाय खमजायाथ' ओरैनो जाया दा नांजाय खमलाय बुंनो थाङोबा नांज्लाय खमज्लाया गोबां रोखोमनि दं सोरहाबा फैसा थाखानि जेंनानि थाखायबो नांज्लायनाय जायो सोरहाबा गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय बेनि थाखायबो नांलायनाय जायो नांज्लायनाया माने गा
उम खाोनादिया हेल'
ना आंनि बुंनायखौ?
ओम ।
हेल' नोंथां ।
औ । ससे खोनादिया आं नोंथांखौ मा होनदोंथाय? औ आं दासो खोनाबाय ।
आं बुंदों नांज्लाय खामनायनि जे माने आं बुंदों फैसा थाखानि थाखाय थाखायबो नांलायनाय जायो बिदिनो नांज्लायनाया गोबां रोखोम रोखोमनि दं ।
उम
जाबा न'खरनि बा बिसि फिसायनिबो नांलायनाय । सोराबा जानाय लोंनायखौ लानानै नांलायनाय ।
नंगौ ।
आं बिनि सायावनो जेनेबा बिसि फिसायनि सायावनो आङं फंनैसो बुंनो सान्दों आरो ‌
औ जागोन ।
जेनेबा नांज्लायनाया मानो जायो होनोबा बिसि फिसायनि गेजेरजों जावदा न'खराव नोंहा बिसि दं गथ' गथाय दं जुदि नोंनि फिसाया खामानि मावनानै नोंनो फैसा होफैनो हायाबा बिसिया रागा जोंनानै नांज्लायो मानोना फैसानि आं खाल नुजाथियो। आरो नांगौ बायदि गथ' फोरनो जानाय लोंनाय बा द्रेस होना हाया मोजाङै मोजाङै सि सोलोंथाइ होनो हाया बहिखलम बायनो बेफोरबायदिनो गोबां जेंना नुजा
ह हेलौ
हेलै नोंथां
औ आं खोनागासिनो नोंथांनि
अ दे दा खोनाबाय आं
औ! आं नोंथांना मोनसे कुइसन सोंनि?
औ जागोन।
ओ नांज्लायनाय होनबथ' गोबां रोखोमनि दं ओमफ्राय नोंथाङा मोनसे बुंब्लानो जाबाय जे,
जों सुबुं माहारिया, गावजों गाव जेनेबा एना एनि बा नायलायनो हायिया मानि थाखाय जायो होनना नोंथाङा सानो?
ह नायलायनो हायि एना एनिया जोंफोरा माब्लाबा समाव बिदिनो आं जेनेबा ओ माबा मोनसे मावदों, बेखौ सोरबाआ माने मेगन गोसा थायो आरोना खायफा मानसिफ्रा, ओ नायनो बायो बेफोरबायदियावनि जाहोनावबो एना एनि जायो आरो मालाबा समाव जोंफोरा बिदि जायोना? ओ सानदोंमोन माबा मोनसे मावनो, नाथाय जायासै ना बेना, जेनेबा माबा मोनसे खामानिखौनो लादोंमोन आरोना जोङो माबा मोनसे खामानिखौ जमा मावनो होनना लादोंमोन नाथाय जेरै बायदि दि उम सागोन बेनि फिथ फिथाइया बेफोरबायदि मोनफैयासै, ब्ला अ नोंनि थाखायनो जादों। ओ नों थाखायनो जादों बेफोर । बेदि माने बाथ्रा नाथ्रोदलायनाय जायो आरो जोंफोरा जमा खामानि मावनायनि गेजेराव माने ओ खानै मानसै बा खानै मानसैनि गेजेराव बुजि मोनलायि बा गोरोब लायि आरो ना । बेनि जाहोनावनो बिदि जोंफ्रा एना एनि नांलाय खमलाय आरो खायफाबा मेगन गोसा ओरैनो बिदि जोंफोरा फायो आरो मानसिफोरा बेखौनो सानो आरो आङो ।
आं नोसो नों मोनसे कुइसन सोबावनि दा नांज्लाय खमज्लाया जे जायो गासिबो बेखौ मिथियो नाथाय जों बेखौ जोंनि समाजनि गेजेराव माबायदि माने मोजाङाव लाबोनो हायो बा फोसाबनो हायो जों बेनि बागै नोंथाङा एसे सुंदयै बुं
थ' नंगौ नांलाय खमलाय जायो । ओमफ्राय आरो बेखौ माबायदि फोसाबनो होनब्ला नांलाय खमलाया समाजनि गेजेरावबो जानो हागौ मोननै समाजनि गेजेराव न'खरनि गेजेराव अब्ला जोङो आं नखरनिखौनो बुंनोसै आरोना जेनेबा नोंथाङा दानिसो बुंनाय बायदि हौवा आरो हिनजाव अब्ला बिथांमोना मोनसे बुजिलायनाय थानांगोन खानैनि गेजेराव । बेनिफ्राय आरो मानसिफ्रा मोजाङै रायज्लायनाय गैया आरोना मा जाहोन बेनिफ्राय बे मोजाङै रायज्लायैनि थाखायनो नांलाय खमलाया गोबां जायो आरो आंनि मिथिनायाव सोङा मा सान्दों। मा मावनो मोजाङै माने सावरायलाया बिथांमोना मोजाङै सावरायलायोब्ला जानागौ गोबां नांलाय खमलायानो माने खम जागोन आरोना बेनिफ्राय खायफाबा समाव जोङो सिरि थानोबो हानांगौ औ। खायफा मानसिखौ जोङो । माने बुजायनो सानबाबो बुजायनो हाया। आरोना अब्ला बेफोरबायदिनि ओमाय जोङो साइड जालांनायानो साबसिन आरो मानो होनबा नोंबो नांलायगोन आंबो नोंजों नांलायफागोन बा। बियो माने देरलांगोन आरो । आरो नांलायनाया
नोंथांनि बुंनाय थांखिया बेनोखि सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया सिं जानांगोन बा सानैजों ज' ज' जेनेबा बेबो जेना बेबो जेना नांलायबाय थाबाथ नांलायनाय मालाबाबो जोबनाय नङा बेखायनो। सासेनिगेज सानैनि गेजेराव सा सोरबा सासेआ सिं जायोबास नांलायनाया जोबगोन।
औ बेखौनो बुंनो सानदों आंबो।
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंबावनो दंबा आंनाव सोंजागोन।
औ। ओनथिया ओ जेनेबा। आरोबाव खायफा जेनेबा जाहोन थाबावनो हागौ आरोना नांलाय खमलायनि बिदि बाथ्रा बुजि मोनलायैनि अनगायैबो ओ जेनेबा ओ समाजाव मानसिफोरा बिदि जानाय लोंनायजोंबो नांलाय खमलाय जायो आरोना। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नोंथाङा माबादि थासारि जायो। खोनादोंना नोंथाङा? अ बिनिसायाव।
बे समाजनि गेजेराव जों गोबांखौनो नुनो थाङो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा गोबाङानो जुमाय सेरेब लोंनानै बिदि दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा जों दा न'खराव जुदि सासे जेनेबा न'खरनि ओम जायबा बिबान लागिरि बेयो जुदि जुमाय लोंना फैयोबा दा न'खराव दावराव खालामफैयोबा न'खरनि मानसि फोरा रागा जोंगोन बा सासे गथ'आ दा ओ गावनि रुम खथथा खथायाव जनानै दा फरायगासिनो। जुदि नों फैनानै बेफोरबायदि जुमाय फेनानै फैना दावराव दावसि खालामोबा बेखौ गाज्रि मोनगोन आरो नख खरनि मानसिफोरा गोबां रायगोन। बेखायनो जोङो बेफोरखौ बुजिनानै बा नों मा
उम।
खायसेखौ जोङो माने बाथ्रा लाहोनो हाया आरो खायसेया गावनो बुजिनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावा आरो। बेखिनियानो।
नोंगौ ओ लोंनाय जानायनिबो गोबां जाहोन थायो आरोना। ओ नाथाय बेफोरबाय दा ओ गाज्रि बेसाद जौ लोंनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि सोबनाय बेफोरबायदि जिनिसफोरा मानसिनि जेनेबा मेलेम माथाखौ जेनेबा गाज्रि खालामो आरोना ओंखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायोब्लाबो जों फोरा न'खराव नांलाय खमलाय जाया जेबो जाहोन गैयाबाबो जाहोन लानानै बे आरो। बिथांमोना बेफोरबायदि माने माथा उम मेलेम गाज्रि जानानै बेफोरबायदि जिनिसखौ जानानै गोबाङानो नांलाय खमलाय जानाय आंबो नुनो मोनदों आरो जोंफोरो बेफोरबायदि जायो मानसिफ्रा।
ओम
बेनोसै। इनिफ्रायथ' आरो नांलाय खमलाया गाज्रि आरो ना नांलाय खमलाय जायोबा जोंफोरा बिदि गोबां खहा जायो। जि जालाङो मायो बेनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावनो सानो नांलाय खमलायनि सोमोन्दै?
आं बेखौनो बुंनो सानोबा जोङो जि जेसेबां हागौ नांलाय खमलायनि गो-गोजानाव था बा जों गावसिदोबो गोरोबलाय बा अनलायलाय। बा सासेया गोरा बुंदों सासेया गुरै जानानै बा सिं जानानै नों बाथ्राखौ बुजिलायनानै बा दावराव दावसि खालामाबा आं बेखौ मोजां मोनो आरो नों नं नंखायै बाथ्राखौनो लानानै जुदि बांद्राय दावराव दावसि खालामोबा बेथ' बाथ्राया फिसाबाबो गिदिर जालांनो हमो।
ओ
बेखायनो सानैनि गेजेराव बुजिलायनाय जेन फैयो ओमफ्राय बेफोरबायदि नांलायनायखौ गुबुना नुवा नानै सोलोङा। बा जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोङो मोजाङैसो लामाजों दिन्थिलांनो हायो आरोना।
औ नंगौ आंबो बेखौ खौनो सानो नांलाय खम खमलायनिफ्राय जेसेबां गोजान थायो एसे बेसेबांनो जोंफोरा मोजां। मुलाम्फा आरो नांलाय खमलाया बिद दि न'खरफोरखौ गाज्रि खालामो। हा आरो असान्थिल' खालामो आरो। बेवहाय जेबो गैया होनना आंबो सानो। अब्लाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय उम याव लोगो मोनलायसिगोन। मोजां नांबाय नोंथां। ज' रायलायनानै औ।
हो हामबायसै।